लौ
हेल'
खोनादों ना?
खोनाबाय औ।
औ नों दा फ्रि ना?
औ।
औ थ' उम। जोङो दिनैहाय माने जोंनि बर'नि माखासे ओंख्रिफोरनि बागै रायलायजागोन दा?
औ रायलाय जायो नोंथां उम रायलाय जायो।
थ' आं नोंनाव सोंग्रोनोसै। ओ नोङो। बर'नि ओ ट्राडिसनेल। ओंख्रि माने मा मा गोथाव मोनो बा जानो मोजां मोनो? एसे खोनथा हरदो?
ओ जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल। ओंख्रि।
औ।
आं जानो मोजां मोननाय बर'नि ओ दोरोङारि ओंख्रिफोराथ' जाहैबाय। अनला मेवाइ, दाउ, नारजिजों अमाजों।
ओ
थोराइ
औ।
उम मा दंबावो बेफोरनो। औ थालिर फसला अमा बेदर। बेफोरबो सबाय उम।
उम आ आ आं नोंनाव सोंनायसै नोङो साम'खौहाय माज जों जानो साबसिन मोनो? ओ नोंसोरथ' जोगोनान होनो जों जेन'बा खाख्लौ होनो। खाख्लौजों ना सबायजों?
आङो खाख्लुजों जानो गोथावसिन मोनो साम'। उम सबायनिफ्राय ओ माबाजों जोगोनारजोंसो गोथावसिन जायो।
मोनो सबायजोंबो जाजायो। खिन्थु आं खाख्लौखौ साबसिन मोनो आरो अ नों सिनिजों माबा मा मा जातनि साम' जायो?
जोंनिथि आं मिथिनायाथ' मोननैखौल' मिथियो आङो एबा साम' फिसाजो दंना बे सबायजों जाग्राया ओमफ्राय साम' लादाय गिदिर गिदिरा
उम।
बेखौथ' एरख'नानैसो रुनानैसो जायो नालाय।
उम
बे मोननै मा दंबावो बिसोर मोननैखौ ल'सो मिथियो।
दङ बिदिनो मेरला जों नामफोरखौ मिथिला जाहैबाय। जोंनि थाखाय साम'लाय साम'ल' जाहैबाय ना आङो साम'लादायखौ जानो बायो एसे माने मुगैनाय मोनलायथियो मिथिया एखेआनोखा नाथाय ना
उम आंबो मुगैना जाफेरनाय जायाखै बेखौ।
साम' गोलावजों लादायजों एखेआनो खिन्थु माने एसे बोरैबा मोनलायथि आरो। लादायखौ एसे गिदिद गिदिद ना ओमफ्रायहाय नोंसोरनि थिं ओ बिदिनो दैमाफोर दं नामा साम'फोरखौ मयनिखाय लायो बा मानसिफोर फाननायखौ बायो नामा?
माने सिगांहाय साम' खान्दा दै बोहैग्रा दंमोन आरोना। ओमफ्राय दा बे दैयाबो दैमा गिदिरजों खुरखा लांजोबनानै दा ज' जाहैजोबबाय दा साम'खौनो खननानै मोनला।
जोंनिथिं मोनसे मोनसे ओ जावलिया होननाय हाग्रा दं। बेवहाय हाग्रा बा बिदिनो दै जायो आरो बेवहाय लायो जोङो। बेयावहाय मोनो मेरला फ्रेस आरो एकदम दै ओ जियानियाबो जों गामियावनोखा नालाय। बहुत गोजान गोजाननि मानसि लांफैयो मैगंफोर दिंखिया मैगं एलान्सि एलाइसि बिदि दं ना?
औ।
ओइ बैयो सुगोनां मैगंङा मामोनलाय थास' बायदिया?
थास'बायदि
सु दंना
बास माबा मा होनो बास'र ना मा होनोमोनलाय।
बासर नङा।
सुगोन नांलाय मा
सु माने सुआ हाबग्रा गिदिद गिदिद नङा आरो बिदिनो फिसानो
सिब्रु
सिब्रु अ सिब्रुं बेफोरखौ लायो ओमफायहाय बिदिनो दैनि बेसर मोनो ना गुरहैलायो।
औ औ
नोंसिरनिथिं होनब्ला बिदि माने मैगं थाइ मैगं मोनग्रा बिदि दैमा गैया होमब्ला ना?
ओहो बिदि मैगं थाइगं मोनग्रा दैमा गैया।
बिदि माने औ
माने दैमा ओरै मोनसे दङ। बे दैनि बेसर होनाय मैगं लायो आरोना।
अ अम उम
मोननै बोथोराव
ओम बिदि ओ थाला मोजां जायोना। बिदिनो मालाबा नोङो फ्रेसफोर बुस्थु जानो लुुबैबा बिदि बिदि लायनानै जाफिनो बिदि ओमफायहाय आरो बेफोरनि बागैहाय मा मा ओ मेवा ओंख्रिफोर जायोना जाया।
जायो मेवायाथ' औवा मा होनो बायनानैसो जानांगौ बांसिनानो मेवाखौबो।
जेनेबा दाम गोसा थारना मेवायाबो। नोङो मेवाखौ जेन' बा माजों जानो साबसिन मोनो। बेदरा माने अमा अमा दाउफोरा माजों
मैवाखौथ' दाउ लकेलजोंसो बांसिन जानो गोथाव मोनो। अनला ओंख्रियाव बांसिन आं अमाजों जाफेराखै दाबो मेवाखौ।
अ ओ नोंसोरनियाव माने मेवाखौ माजो संनाय जायो सोरबा सोरबा अन गुन्दै होनानैबो सङोना अनला अनलाजों मेवा इदि। सोरबा सोरबा मेवा गोजा सङो थ' नोंसोरो माने मा जाद सङो नोंसोर नियाव
आंथ' बांसिनखौनो अनला ओंख्रियाव होनायखौ नुनो मोनो मेवाखौ।
अ
ओमफ्राय खायफा खायफा जायो आरो अनला माबा मेवाइ गोजा बेदरफोरजों।
उम
नो
आङो माने अनला होबा एसे लाथाब लाथाब जायोना
ओम
बानाय मोनो आङो एसे मेवा गोजाला एसे साब सिगांनानो
औ
अमा बेदरजोंबो गोथावानो जायो मेवाया।
उम उम
जाना नाय मालाबा।
औ
उम
माबलाबा जानांगौ ओम।
आरो नोंसिनि न'फोरावहाय बिदिनो फ्रेस मैगंफोर बानायो नामा? बानायो माने गायो नामा?
औ बिदिनो औ मुलाफोर फैयो आलु गायो
होम
मैथा बायदिसिना जोगोनारफोराथ' आलु गायनायावनो फोफा जाखायो
उम ओ न'आव गाय औ
न'आव मोननै मैगंआ साबसिन जायो नालाय
अ आजिखालिथ' आजि औ आजिखालिथ' माने बायहेरानि मैगं बा हाथाइफोरनिफ्राय लाबोनायफ्राथ' गासिन मुलि बाहायनाय गोजासो बेफोरो जोंनि मा हेल्थ नि थाखाय मोजां ना ना एफोरनि थाखायनो जोङो माने दाबायदियाव बांसिन हार्टनि प्रब्लेमनो बिदि प्रेसारनि प्रब्लेम बिदिफोरखौ ओं बांसिन जा बाय आरो बेफोर जोंनि माने आनहेल्दि फुड हेबितसफोरनि दारैनो आरो उम जोङो
लकेल मैगं जानांगौ
उम खिन्थु जोङो जोङो दा हाथायफ्राव फाननायखौ लखेल होननाबो सोरबा सोरबा माने मुलि होनानैबो लखेल फानो न'आव बानायनाय होननानै थ' जोङो बेफोरखौबो एसे साबधान जानांगौ आरो
औ
आरो नोङो नों हायोबाथ' हागौ हाजासे न'आव गायनाया साबसिन ना नों मिथिबाय नों मोसौ खि हासारल' होनानै बानायनायनि एकदम पियर अर्गानिक बिदिनो आरो दाथ' दैज्लां बोथोर नोंसिनिया माइ गायोना गाया‌?
गायो दा माइ गायाबालाय माखौथो‌ जानांगौ जाखो गायो गायो
गायो जेन'बा मा मा माइ गायो मा मा जातनि माइ
जोंनाथ' बांसिनानो रनजित होनाय माइखौ गायो बांसिन। ओमफ्राय उम बिदिनो माग दमासियाव मा होनो लारु फिथा जानो थाखाय माइब्रा बिदिनो दब्लायसे दब्लानै फैयो आरो माइब्राखौबो
उम जोंनिथिं औ
ओमफ्राय माने माबाफोर जोसा माइरं जानो लुबैयोना ओमफ्राय बेफोरखौबो जोसा माइ माइरंखौबो माने माइखौबो बिदिनो गायो आरो बारा गाया दब्लायसे दब्लनि बिदि
उम उम जोंनिथिं माने रनजित खौहाय ओ बार बारला गेलेमो ना थिकसे रनजित ना
उम
बेखायनो माने जों बिथिं बारा गायनाया रनजितखौ बांसिन जादु होननायखौ गायो नों जादुखौ मिथियोना मिथिया?
हा?
जादु होननाय माइखौ मिथिना मिथिया नोंलाय?
आं खोनाफेराखैथ'
औ जोंनिथिं गोबां मानसियानो गायो बे जादु होनायखौ।
उम उम।
उम।
नामासो नामासो जुदा जानांगौ
अ नोंसोरो माने बिदिनो माइब्रा गायजायो जोसा आम फाखिखौलाय मिथियो ना मिथि या नोंलाय? हामफाखि हामफाखि। नों-नोङो हामफाखि
आमफाकि
औ।
आं नामखौ खोनाफेराखै ओमफ्राय माइखौथ' सिनायगोन जेनेबा
उम जोंनिथिं ओ बेखौहाय ओ बर'दिनफ्राव फिथा जानो गायलायो आरो। बिदिनो माने माइरंआ मोजां जायो मुस मुस सफ्ट जायो आरो जानो थाखाय। बिदिनो
औ,
थ' होनोमब्ला जोंनि टाइमाबबो जाबायमोन थ' दोनथ' जासिगोन होनदां ना? औ औ दे होमब्ला दे औ।